हेल' खोनादोंना नोंथां औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
अ आं दा ओरैनो दं नोंथां। औ
औ दे बिदिब्ला जोङो दिनै जानायनि सायाव एसे रायज्लायनि खानैबो
औ दे
जानायनि जानाय होनोब्लाथ' जोङो बर'नि ओंख्रि खौ नारजि अनला सबाय बेफोरखौ बांसिन जानाय जायो नालाय
औ
अनला ओंख्रिखौ माबायदि सङो होननानै बुङोब्ला जों अनला ओंख्रिखौ जोङो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोङो गिबियावनो माइरंखौ दैयाव दैयाव एसे सोमना दोननांगौ गुरै जानो थाखाय बेनिफ्राय जों दिहुननानै लायो दाउ एबा अमा बेफोरजों जानाय जायो।
औ
थाखाय जोङो दाउखौ मोजाङै हनानै लाग्रोनांगौ
औ
औ खोनादों नोंथा खोनादों
दाव गिबियावनो औ दाउफोरनि जे जिरा मस्ला बो होनाय जायो
औ
हेल' हेल' नोंथां
औ खोनादों नोंथां
हेल'
हेल' खोनादो
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथाङा खोनायाखै नामा? हेल'
अ दे बुंलाय
संनोबा जों दाउखौ मगैयावनोजों एवख्राबना लाग्रोनांगो। खोनादोंना नोंथां बेनिफ्राय जोङो बेखौ मोजां एवफ्रामनायनि उनाव बेयाव दै होना होनाय जायो।
औ
दैखो मोज जां ग्लब ग्लब दैयाय ग्लब गोदौबा जोङो इयाव जोङो
औ।
माइरंखौ फ्रि फ्रि गार गारस'ना होनाय जायो। बेनिफ्राय जों बे जों गोबाव संनानै गोबाव संनांगौ जायो संनायनि उनाव जों जानो बेखौ गोथाव मोनो।
औ। ओ नोंथाङादि होनदों अनला नै आं मोनसे सोंनि दैे ओ नों-नों-नोंथाङादि होन बाय अनला खारै। अनला खारियाव जों मा होदो नों थाङा मा होनना संदों दाउ होना सं नङा होनबा आ। जों गिबियाव मा नांगौनो अनला खारै संनो?
माइरं नांगोन माइरं आरो खारै।
औ नोंथाङा खारैखौ बुङाासैना।
औ
खारिखखौ होथारनांगोन जों गिबियाव नङा होमबा?
औ नोंथां जों खारै बानायनो थाखाय जों खारैखौ जोङा मानिफ्राय मोनो होनबा जों खारैखौ जोङो थालिर बिफां बिफांनिफ्राय मोननाय जायो।
औ नंगौ थालिर ओ थालिर बिफांनिफ्राय जोङो माबायदि खारै ओ बे खारै न' जायो। नङा होमबा बेखौ म बायदि दिहनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना हलाय।
खारैखौ जों थालिर बिफांनिफ्राय मोननाय जायो। थालिरखौ जोङो गिबियावनो दाननानै लानांगौ बिनि दाननानै लाब्ला-
आ गुबुन थालिर बिफां मोनसेयाल' जायो।
आइथिया थालिरखो आइ आइथिया थालिरनि खारिखौ जोङो
औ औ नंगौ नंगौ आइथिया थालिरनिया साबसिन जायो नङा होमबा औ।
औ नोंथां थालिरखौ जोङो दानना लानानै। बिनि फस्ला फस्लाखो थालिरखौ जों दाननानै बिनि फस्ला एबा मादाखखौ जों फोरानग्रोना लानांगो फोराननानै फोराननायनि उनाव जों रानबा बेखौ खावनाय जायो आरो नोंथां।
औ। ओ बेखौ खावखांनानै ओ माबायदि दिहुनो। बेखौ खावखांनानै बिथ' हांगार जागोन नङा होमबा खाव।
औ नोंथां हांगारखौ जोङो बेखौ गुसु खावखांनानै जों हांगार जानायखौ बेखौ गुसु जानो होननानै ओ माइ माबा मोनसे आइजें गुबुं आइजेंजों। सालिनाय जायो सालिनानै बेखौ जोङो मिस मिस जानायनि उनाव
औ
मायबा मोनसे आगजु आव सरनानै सर सरनानै लायो जों बेखौ बेनिफ्राय फ्रायनो खारै जायो बेखौ जोङो मैगंफोराव बाहायनाय जायो।
औ ओ बे खारैआ अनला खारैनि अनगायै आरो जोंनि बर'आव जि जायो बर'नि दोरोङारि ओंख्रै नङा होमा मा मा ओंख्रि जाजाबावो हारिनि
खारैजों जोङो गोबां रोखोमनि मैगं जानो हायो जेरै
औ
सबाय दालि खारै लाइ लाफा खारै
औ।
अनला खारै नारजि खार नै। गोबां रोखोमनि बायदि बायदि खारि जानो हायो
जा औ जानो हायो अंगौ ओ बेनिफ्राय आं नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रा ओंख्रियानो बेबो नाफाम जायखौ जोङो बुङो नाफाम जि आइ तेक मोननाय नाफ नङा होमबा औ बे नाफामखौ जोङो माबायदि बानायनो हायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा।
औ नोंथां हागोन। जोङो नाफाम देनो गिबियावनो जोङो थास स' गोसोमनि बुगा नांगोन आरो ना ना गोरान नांगोन। ना गोरानखौ जोङो नाखौ जों गिबियावनो फोरानना लाग्रोनांगौ। फोराननायनि उनाव नाया गोरान जागोन। गोरान जायोब्ला बेखौ थास'खौबो वे फोराननानै लाग्रोनांगोन। बिनि उनाव जों नाखौ गुन्दै देना लानांगौ। लानानै थास' गोसोमनि बुगाख देनानै लानांगोन मिस मिस देनानै बेखो जोङो हासुं हासुं एबा तेमायाव सोना दोननाय जायो गोबौनि थाखाय गोबौनि थाखाय सोन सोना दोनो। जायो बेनिफ्रायनो बे खौनो बुङो जों नाफाम नोंथाङाबो एसे सबाइ एबा सामुखो माबायदि सङो बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। ओ जोंनाथ' ओ सबाइ ओंख्रि जानोबा मा नांगोन गिबियावनो खारै नांगोन नङा ओनबा? ओ खारै नङाबाथ' जोंनिया औ सबाइ खारै जाजानाय नङा नङा होनबा ओ औ औ ओ बेनि फाय मा ओ जोङो साम'जों सबाय संनांगोन नालाय जोंनो गिबियाव मा ओ सामुखो जोङो औ सामुखो ओ जोङो बाजारनिफ्रायबो लाब जायो नङा बा आरो जोङो गावनो ननायागिरनानै ओ लाबोजायो आरो औ औ औ दैमा बिलोफोर थायो नङा। थायोनालाय ओ बेफोरखो जोङो लाबोनानै मोजां ङै। ओ सुनानै ओ बिनि बिखौ सोमना दोनग्रोनांगो जायो आरो ना जाहाथे बिनि औ जाहाथे बिनि मैलाफोरा ओंखार आरो बेयो साम'आ साम'थ' हायावसो फ्राय नङा ओमबा ओ औ। थ' हा जायो गोबां बेनिफ्राय जाहाथे औ बे हाया जाहाथे ओंखारो औ सोमना दोननाय जायो बिनि उनाव सोमखांनानै बेखौ बिनि साम'नि बि खुगा जायखो होनो बार खुगाखो जोङो मा एरफ्लाबनाय जायो आरो ना एर एरखना गारनाय जायो ओ बेनिफ्राय साम'आथ' उनथिंजायबो सिबु गोलाव दङ नङा होनबा बा ओ बेखौ जों दनसना लानाय जायो बे जानजि खौहाय बे खिनियाव माने दानना लानाय जायो आरो ना ओ बिनिफ्राय जों बेखौ मोजाङै सुना लानांगौ ओ जाहाथे बिनि मैलाफोरा ओंखारलांजोबो औ बेनिफ्राय ओ जोङो सबाइ जायखौ जों सबाइ हा हानि सबाइ बुङो नङा होमबा बेखौ ओ सबाइखौ औ बे सबायखौ जोङो मोजाङै सुनानै लानानै ओ दोननांगौ लाग्रोनांगौ जायो औ सोमना दोनग्रोनाय जायो औ खायसे सोमाबो डायरेक्ट रुयबो। औ औ औ खायसे सोमो औ। खायसे सोमो माने संनाय एसे संनाय आइदिया माने गोबां आलादा आलादा जायो औ औ बिनि थाखाय। खायसे सोमोबो खायसे सोमाबो ओ बिनिफ्राय ओ बै साम'खो जोङो थाव एसे होनानै एवफ्रामनाय जायो। एखो जोङो एवदबना दोननाय नङा होनबा औ एवदबना दोन एवदोबना ला ग्रोनांगौ ओ बिनि उनाव जोङो साम'खौ एवफ्रामनाय। समाव जोङो बेयाव जाखिनि मस मस्ला मस्लि देनाय बेखौ होनाय जायो आरो। ओ बेनिफ्राय जोङो साम'खौ ओ गंसे आइजेंआव बोखांना दोननाय जायो आरोना। ओ बेनिफ्राय जोङो बै साम' एव एफ्रामनायबा बा साम' एवदाबनाय एवफ्रु एव दाबनाय बे जायगायाव औ एवदबनाय बे बे जायगायाव
औ नोंथां।
बे सबायाइखौ एवनाय जायो आरो सबाइखौ होनानै दै होनाय जायो। बे दै होनानै औ जाहाथे सबाया मोजां मोजाङै गेब्लेयो। बिनि थाखा जोङो दैखौ थोजासे होयो औ बेनिफ्राय जोङो अरखौ मोजाङै सुना होनानै बेखौ जोङो मा अ। माबायो आरो ना औ औ औ बेनि थाखाय अर होयो औ औ औ बेनियाव जोङो बे सबायाव जोङो मा खारै होनानै जोङो औ खारै होनानै जोङो बेखौ ग्लब ग्लब गोदौ होयो आरोना औ आरो बे सबायाइखौनो जाहाथे जों गेब्लेहोनो थाखाय गोदो गोदायनिफ्राय मोनसे औ खारैथ' थाखाबाय मोनसे आइजें बाहायो आरोना बे आइजेंनि मुङा आरो मा सागं? ना औ सागंजों जोङो सानानै होनो हायो आरो जाहाथे सबाया मोजाङै औ। गेब्लेयो जेब्ला सबाइया गेब्लेगोन। अब्ला बै साम एवफ्रामना दोननाय बा एवदबना दोननाय सामखौ जोङो मा होजायो आरोना। औ बिब्दिनो ओ साम' साम'आखौ होनानै जोङो दसे बा ओ दसे ओ गोदौहा गोदौ हाबनो होबावनानै। जोङो मा खांनानै जायो खांनानै जानाय जायो आरो औ बिब्दिनो ओ सामबा सबायाइ ओंख्रिखो ओ संनाय जायो आरो।
औ नोंथां।
ओ दे होमबा समाबो जाबाय नों थां दोननोसै नामा बेखिनियावनो दिनै औ दो थबाय दे। गोजोनथों।